हेलौ नोंथां, अ खोनादों ना नोथां? अ दा नोंथाङा मा खामदो अ नोंथाङा जानाय आ नोंथां।
जानाय आदार ख
अ मा ओंख्रि जाखांखो नोंथां?
ओरैनो खुमब्राजों बयलार जोंमोन नोंथां।
अ जोंना थथ' ओंख्रिया माबासोमोन नोंथां फख्रिनि ना ओमफ्राय खुमब्रा न दङ खुमब्रा जालायजोंनो जादों नोंथां। खबरफ्रा बोरै नोंथां?
खबरफोराथ' ओरैनो एसे मोजां नोंथां।
औ आंनाबो बिदिनो मो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां। हेल' नोंथां। दाथ'-दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां दैज्लां बो थोरनियावथ' माइ आबाद मावगोन ना मावा नोंथाङा?
नोंथां जोहा माइ आबाद मावो नोंथां।
अ ओरैनो दा जोब्बाय नामा मावनाया?
माइ आबादाथ' जोंना नोंथां जोबथ'बाय। नोंथांमोनालाय? ओरैनोथ' जोहा नोंथां बिगासेल' गायो नोंथां।
अ नांगौ नामा नोंथां। मा माइ-माइ मा माइ गायो नोंथां?
जोंहा नोंथां रनजितल' बांसिन गायो नोंथां।
अ।
नोंथांमोनालाय मा-मा गाय मा-मा माइ गायो नोंथांमोनालाय?
जोंनाबो रनजित। माइब्रा जोसा बेफोरखौनो गायो नोंथां।
ए होमबा नोंथां।
औ। बिदिबाथ' नोंथाना माइ आबादा जोब्बाय दैज्लां बोथोरनिया बे बोसोरनिया।
जोबांबाय नोंथां। जोब्बायानो होनजायो नोंथां।
अ दा बिदिबा नोंथाङा ओरैनोफोर दंमोन नामा?
दाथ' आं नोंथां ओरैनोसो दङ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनोसो फन खालामदोंमोन नोंथां।
रायज्लायजागोन नोंथां।
अ नोंथाङा जुदि सम मोनोबा दसे सम सावरायनो हागोन ना आंजों नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिबा आं आयदाखौ फोरमायना होनसै नामा नोंथां?
फोरमायना होदो दे नोंथां।
ओ‌ आं नोंथांजों बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायना फन खालामदोंमोन नों थां
ए होमबा नोंथां सावराय जागोन नोंथां बैसागु बोथोरनि सोमोन्दैथ'।
ओ नोंथाङा बिदिबा ओरैनो दङबा फंनैसो फोरमायना होदो नामा नोंथां बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै।
जागोन दे नोंथां। होमबा नोंथां आं बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनसै। खोनादों दा नोंथां? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। खोनादों दा नोंथां?